हेल'
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ दङ नोंथां दङ।
औ। होमबा जोङो जेनेबा ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै जेनेबा मैहुर खालाम। खालाम टपिकनि सायाव सावहनोसै ना होमबा नोंथां? औ गोदो गोदायहाय माने जोङो बर'फोरनि बेलायाव जों नायोब्ला। गोदो गोदायहाय माने मैरु खालामनायखौ जों थारैनो नुनो मोनोमोन। जेनेबा गोदो गोदा दाय बर'फ्रा जेनेबा मिथिंगायावनो थानानै माने जिउ' खुंनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। गोदो गोदाय होननानै बुङोब्ला। आरो जेनेबा बेबादिनो ओ मैहुर' खालामनाय होननानै बुङोब्ला जोङो। बेबादिनो हाग्रानि जिब जुनार' आ बेबादिनो बिसोरो जेनेबा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेनेबा। गावसिरनि जेनेबा मैहुरखौ मा रोखोमै जेनेबा मैहुर खालामनानै मा रोख रोखोमै जायो बेखौ बिसोरो गावसोरनो आखाइजों बानायनानै जेनेबा बिदिनो। ओ मै बिदिनो जिब जुनारफोरखौ बुथारनानै जानो थाखाय गावसिोरनि आखाइजों बाय बायदि रोखोमनि माने हाथियार बानायनानै लायो। आरो बेबायाददिनो जेनेबा औ आरो बेबायदिनो जेनेबा। जिब जुनारखौ बुथारनानै बिसोरनि बिगुर बा बिगुरफोरखौहाय बिसोरो जेनेबा गावसिनि दड्रेस महरै। यै गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन होननानै सानो आरो नोंथां। गोदो गोदाय।
औ औ।
औ बिसोरो जेनेबा मिथिंगायावनो थानानै बिसोरो जिब जुनार खौ बिसोरो। जानानै ओ बिसोरो थांनानै थानायखौ जों मोननो थाङोमोन नाथाय। ओ आथिखालाव जों मैहुर खालामनाय होननानै बुङोब्ला आथिखालाव गोबां माने बेफोर मैहुर खालामनाया जोबोद खम गोमालांनायखौ नुनो मोनबाय आथिखालाव मैहुर खालामनायखौ जों मोननो थांलि आरो नोंथाङा। आथिखालाव नायोब्ला।
औ।
औ औ आरो बेबादिनो जेनेबा। गावसिनि सोलेरखौ खोबथेनो थाखाय बिसोरो गोदो गोदहाय बर' सुबुंफ्रा। बेबादिनो जिब जुनारनि बिगुर जिब जुनारनि बिगुरखौ बिसोरो ओ गाननायखौ जोङो गावसिन निनि सोलेरखौ खोबथेनो थाखाय बिसोर जिब जुनार जिब जुनारनि बिगुरखौनो जों गाननायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां
औ औ।
औ ओ आरो बेबायदिनो जेनेबा आ बिदिनो बिसोरो जिब जुनार जेनेबा दाउ आ अमा बा बेबदिनो गोबां रोखोमनि जेनेब बा मै बायदि रोखोमनि जिब जुनारखौ बुथारनानै बिसोरो गावसिरनि जाग्रा आदार महरै' बाहायनायखौ जों ओ गोदो गोदायहाय मोननो थाङोमोन आरो नोंथां। औ नोंथाङाबो जेनेबा आ आ आथिखालनि आथिखालाव जेनेबा मैहुर खालामनायनि सोमोन्दै नों एसे जेनेबा आथिखालाव मा रोखोमै मैहुर खालामनाय मोननो थाङो बेनि सोमोन्दै नोंथाङांनो एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ थारैनो हागोन। नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बाथ्राया सैथो। गोदो गोदाय बर'फ्रा आबाद मावनो रोंनायनि सिगां मैहुर खालामना जायोमोन बे बाथ्राया सैथो।
औ औ औ
गासैबो बर'फोरानो ज' ज' थालायोमोन दैमा सेर से रायजो। जालायोमोन बै दैमा मोनसेयाव थाबाय। बेयाव थानानै जुदि बिनि सोदोमस्रि बा। हासारफ्रा खम जायोब्ला गुबुन मोनसे दैमायाव थांबाय दैमा सेराव थांबाय बेफोरबायदि। बर'फ्रा रायजो जायोमोन बै समाव बिसोरो बिसिनाव जेबो लहा बा आइरनफोरनि जेबो आगजु गैयामोन गाहायै अन थाइनि आगजु बा दंफां औवाफोरनि बायदि बायदि आगजु बानायना बिसोर लायोमोन। जों मिथिनो मोननाय बायदि ब्ला गोदो गोदाय बर'फ्रा मैहुर खालामनो थांनायनि सिगां माखासे फुजा होग्रोनाय जायोमोन। जायखौ जाय फुजाखौ जौमोन बोराय आरो जौमोन बुरैनो होनाय जायोमोन। बर'फोरनाव मोनसे फोथायनाय दंमोनदि मैहुर खालामनो थांनायनि सिगां बे फुजाखौ होआब्ला मैहुर खालामनो थांनायाव जेबो सिखार मोनबोआ होननानै। मानोना हाग्रायाव जिब जुनारफोरखौ सासे मोदाया दैदेनो होननानै बेनिखायनो बे मो दायनि नामै बर'फ्रा मैहुर खालामनो थांनायनि सिगां दाउला गोजा मासे बोलि होनानै थांनाय जायोमोन आरोखि।
औ औ।
बेनि उनाव बोलि बेखौ फुजा होखांनायनि उनाव बर'फ्रा मैहुराव ओंखारलाङोमोन। बेनि उनाव मैहुरखौबो माखासे सिस्टेमै जों सिस्टेमै खालामनाय जायोमोन जेराव जे साग्राया जे साग्रा होग्राया होग्रा बु थारग्रा बे बे हिसाबै बर'फ्रा मैहुरु खालामोमोन आरो
बयनिख्रुइ गोरासिन जिब जुनार बुथारनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला अमाखौ होननानै जों मिथिनो मोननाय जा योमोन आरो अमाखौ बुथारनो थाखाय माने गोबां गोब्राबमोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। बेबायदिनो बै समाव मैहुर जों लोगोसे बर'फोरनाव माखासे बेलाथफ्रा जोनोम जादोंमोन। जेराव माबोरै मासे जुनारखौ बा मोसा सिंहल' लख्रा बा जिखियानो जा अमा मैफोरखौ माबोरै बुथारदों माबोरै खस्थ' जादों बेखौ बुथारनायाव हाग्रायाव होनायाव बोरै खस्थ' जादों बेखौ बुथारखांना लाबोनानै
जाय जायगायाव थालांनाय सुबुंफोरनो फाव खालाम खालाम दिन्थिनाय जायोमोन बेखौनो बर'फ्रा बेलाथ होननानै बुंदोंमोन।
बा बेलाथ होननानै गनायनाय जादों। बेफोरो मैहुरजों लोगोसे जोनोम जाबोदों। नाथाय आथिखालाव जों नायनो थाङोबा नुनो मोनोदि बर'फ्रा आथिखालाव बिगियानजों लोगोसे सोलायबाय बा मुलुगा जेरै सोलायबाय बर' हारि फ्राबो सोलायबोबाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय आरो थानाय गामि गामि दाना थानो रोंबाय। गाननो जोमनो रोंबाय दख'ना गामसा फालि फास्रा बायदिसिना दानानै गाननो रोंबाय। बिजों लोगोसे बर'फोरनि मैहुर खालामनायाबो गोमाबोबाय। नाथाय थेवब्लाबो जोङो मेसें बोथोरावबा बिनो अबेबा मोनसे सम लानानै गामिनि गथ' गथाय बा एसे सेंग्रासाफोरखौ जों माखासे हाग्रानि जि जुनार जेरै सेसा होन सियाल बन हाफा नेवलाय बायदि बायदिफोरखौ जों मैहुर खालामनो थांनायखौ नुनो मोनो नाथाय बे मैहुर खालामनो थांनायजों गोदोनि बरफोरनि जाय गुबै आखु मैहुर खालामनायनि गुबै आब्रुथि बेफोरखौ जों बेरखांनाय नुनो मोना गोदो गोदाय जेरै बर जे लायोमोन बा जं लायोमोन थिर बोरला बायदि बायदि लानानै थाङोमोन आरो बोलि होना थाङोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ लाला बरफ्रा आथिखालाव मैहुर खालामनो थाङोब्ला सैमा मा सैमा लाफायो आरो लबार लायो बिदिनो बायदि बायदि लाना थाङो नाथाय आ नाथाय थेवब्लाबो आथिखालाव बे फिसा खान्थिया माने फिसा मैहुर खालामनाय खान्थिया थांनानै दं आरोना
औ नंगौ नंगौ
नोंथाङा बिनि बागै आरो फंनैसोबाव बुंनो हाबावगोन नामा?
नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो नोंगौ जेनेबा ओ बेनिबायदिनो बर लाइमोन एबा हौवासाफोरा आ ओ आथिखालाव जोङो ओ बेबायदिनो मैहुर खालामनायखौ ओ मोननो थाङो बेखौ नोंथाङा थारैनो बुंदों आरो बेबायदिनो जेनेबा बेबा दिनो अखा अखा इसे थायफ्रिब्ला जेनेबा बेबादिनो बिसोरनि लोगोफोर जेनेबा सेंग्रा लोगोफ्रा जयैनो लेंलाय लायनानै बिसोरो ओ आ हाग्रा बंग्राफ्राव मैहुर खालामनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ औ
औ नोंथाङा बुंनाय बायदियानो सैथो जेरै आ बिसोरो मैहुर खालामनो थांनायाव जेरै लबार लबार लायो आरो ओ लोगोसे सैमा सैमाया मस्ट इम्परटेन्ट ओ सैमा नङाब्ला जोङो माने ओ ए जेनेबा जिब जुनारा हाग्रायाव ओ मायाव थायो मायाव थाया जों बेखौ सुबुङा आ मिथिया नाथाय सैमाया दाइरेक्ट संनानैहाय बिखौ जोङो ओ मोननो थाङो आरो नुनो थाङो ओ थारैनो ओ बेबायदिनो जेनेबा बेबायदिनो मैहुर खालामनायखौ जों आथिखालाव एफा एनैखो जों मोननो थांबावो आरो नोंथां नाथाय गोदो गोदो गोदायहाय जोङो गासैबो जों बरफ्रानो ओ माने मैहुर खालामनाय खौ जोङो ओ नु मोननो थाङोमोन आरो
औ
औ ओ नोंथाङा बुंनाया आरो थारैनो सैथो जादों जेनेबा ओ जुगा सोलायबोबाय नोंगौ बिगियानारि नोजोरजों नायोब्ला बेबादिनो जेनेबा बरफोरनि गेजेराव जोङो बेबादिनो दखना दखना गान्नायखौ जों थारैनो नुनो मोनबाय आरो जेनेबा गामसा बर हौवाफ्रा गामसा बायदि गाननायखौ जो जों नुनो मोनबाय थिग बेबादिनो रोखोमै जेनेबा दखना गामसा गाननायनि अनगायैबो जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबावदों नङा होनबा नोंथां? जेरै ओ ओ बर बर सेंग्राफ्रा आ आथिखालाव माने फ्रायानो गामसा गाननायखौ जोङो ओ गोमानायखौ ओ मोननो थांबाय आरो इसे एनै माने बेबादिनो जेनेबा थाउन सोहोराव बेरायोब्ला ब्ला जेनेबा बेबादिनो लंफेन लंफेन गस्ला बेबादिनो थाय बायदिसिना गाननानै जोङो आथिखालाव बेर खौ नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ औ।
औ बेबायदिनो जेनेबा मैहुर खालामनायनि बेलायाव हायानो जेनेबा मैहुर खालामनायखौ जों मोननो थांला बेबायदिनो गामियारि नोगो गामियारि ओनसोलफोराव जेनेबा बेबादिनो खना खनला मैहुर खालामनायखौ जोङो दाबो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
औ आरो नोंथाङाबो जेनेबा फंनैसो आंनो आरो बे मैहुर खालामनायनि सोमोन्दै जेनेबा गोदो गोदाय बर'फ्रा माबायदि जेनेबा मैहुर खालामनानै रायजो जायोमोन बेखौ नोंथाङा आंनो एसे बुंनो हागौमोन नामा? औ नोंथां।
औ थारैनो हागोन
औ औ!
जोंहा गोदो गोदायनि समाव मैहुरानो गाहायखामोन। मैहुर खालामाबानो थांनानै थानो थाखाय जेबो गैयामोन सिगां सिगां समावथ' बर'फ्रा मैहुर खालामनानै गोथां बेदरखौ गोथाङैनो जायोमोन जेबो संनानै जानो रोङामोन जेबो सावनानै जानो रोङामोन गोथां बेदरखौ गोथां जायोमोन बै समाव अरनि दिहुन अन्थायानो गैयामोन जेब्ला अन्थाइजों अन्थाइ देेजाबनानै अर दिहुननो रोंदों बै समनिफ्रायसो मैहुर खालाम। संना मोननाय बेदरफोरखौ बा जिब जुनारफोरखौ सावनानै जानो सोलोंदों बे मैहुर खालामनायजों जोंहा बर' थुनलाइयाव मोनसे सल'मा दं जायखौ धरनिधर औवारि बिथाङा! जिगुजौ दाइनजि मायथाइयाव लिरदों बिनि सल'मानि नामानो जाबाय मैहुर बे सल'माखौ जोंङो फरायोबा मिथिखायोदि बर' फ्राय गोदो माबायदि थांना थायोमोन न'खर सालायनो थाखाय बर'फ्रा मा खालामनांगौ जायोमोन माबोरै मा राहा लामा लानांगौ जायोमोन? बेखौ जों थोंजोंनो बे सल'मानि गेजेरजों नुनो मोनखायो बे सल'मायाव गाहायै गल'नि आखुजों गल'आ जेराव
मानास हाग्रामानि सिङाव मैहुर खालामो दाउ अमा बायदि बायदि गावनानै गावनि न'खरखौ फोथाङो बेजोंनो लोगोसे गावखौ दैदेननो नि थाखाय गल'आ बारा लां लायो जों बेफोरखौ बिथांनि सल'माजों जों रिजायना नायोबा नुनो मोनखायो जेराव जों गोथां सावगारिखौ जों नुनो मोनखायो जे बर'फ्रा गोदोनि समाव मोजां मैहुर खालामनानै जायो जायोमोन होननानै
औ।
बेबायदिनो बर'फ्रा मुहुर खालामनानै जाबोदों आरो। समजों लोगोसे सोलायबोदों मैहुर खालामनाय समाव बर'फ्रा बेदरजों लोगोसे गिदिर जुनारफोर मोनोब्ला बा मैदेरफोरखौ मैहुर खालामोब्ला। बिनि गिदिर गिदिर हाराफोरखौ मैहुर खालामनो थाखाय माखासे हाथियार महरै बानायना लायोमोन जेरै बिनि हाथाइानो जा बायदि बायदिफोरखौ हाथियार महरै फिन गुबुन जुनारखौ मैहुर खालामनो थाखाय हाथियार बानना लायोमोन। बा मोसा बायदि बायदि माने मै मैसोफोरखौ मोनोब्ला बिनि बिगुरखौ खुनानै बेखौ गानग्रा जोमग्रा ब दानना लायोमोन बेयाव थांनो थाखाय नांगौ जाथारो साम'
औ
बेबायदिनो बरफ्रा बेबायदिनो मैहुर खालामनानै बै समखौ बरफ्रा बिदिनो सारबाइब खालामबोदों नोंथाङा आरो फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा बेनि बागै?
नंगौ नोंथां जेनेबा नोंथां बुंलांनाय जेनेबा ओ मानगोनां बिथां जेनेबा धरनिधर औवारिनि मैहुरनि सलमा बुंदोंमोना नों
औ औ
औ नोंगौ थारैनो सैथो जेनेबा बेयावहाय ओ धरनीधर धरनीधर मानगोनां बिथाङा जेनेबा बेयाव सलमायाव मैहुरनि सोमोन्दै जेनेबा गोदो गोदाय बरफ्रा मा बायदि जालांदों बेखौ बेयाव फ्रायानो जेनेबा लिरलांनायखौ जों मोननो थाङो आरो ना नङा?
औ औ औ
औ नोंथांनि नोंथांनि बुंनाया थारानो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांजों ओ बेबादि रायज्ला रायज्लायनानै। ओ जेनोबा जोङो औ। होमबा नोंथां जेनोबा जोंनि रायज्लायनाय समा जाबाय बेयावनो होनबा दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां जागोन। देऔ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ।
औ दे दे।